औ ओ नोंथां ओ नोंथाङा दा सान्दि मा खालामगासिनो दं?
आं दासान्दिथ' जे जोंहा दाथ' गरम बोथोर माने दा यो जा दैज्लां बोथोर। बिदिनो जोंहा दुब्लि फोथाराव बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो आलि दाननाय गौ, बिदिनो खोथिया राननांगौ बिदि थायो आरो जोंहा दा आं बेफोर फोर खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दासो आङो दुब्लि फोथारनिफ्राय फैदों आरोखि बा दासो दुगै लोबै आराम जेरायनानै दं आरो आं दायो। जेरायना दंथ'यो बरथ'मान।
होमबा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा जुदि दायो ओरैनो दङोबा दसे सम आंजों रायलायनो हागोन ना? फ्रियानो दंबालाय नोंथाङा?
हागोन हानाया।
औ होमबा नोंथां जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव लानानै रायलायनोसै। जेरै दाउ, अमा फिनाय। दाउ, अमा फिनानै जों माबादि रांखान्थियारि आरजिनो नो हायो आरो दाउ अमाफोरखौ बोरै जोथोन लानांगौ बेफोरनि बागै जोङो सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां? नोंथाङाबोथ' सावरायनो हागोन ना टाइम दंबा। औ नोंथां होमबा आंनो जागायलांसै नामा नोंथां?
दे अब्ला नोंथां जागायगोरदो दे।
जोङो दाउ अमा होनोबाथ' नोंथां जों गोबां नुयो माने जों आरो फिनाय होननांसिगोन जों बे खौ गोबां इदिनो दाउ, अमा इदिनो मोसौ, बोरमा आरो फख्रियाव ना फिनाय आरो मोसौ ओरैनो गोबां रोखोमनि माने जुनाद थायो आरो जायखौ जों फिनानै माने रांखान्थि इदिनो थाखा फैसा बिदिनो आरजिनो हायो आरो नोंथां। बिनि गेजेरजोंबो जों आरो बेनिफ्राय बेफार फालांगि खालामनानैबो आरजिनो हायो आरो बे जुनारफोरखौ बा दाउ, अमा फोरखौ। जेरै जों दाउ, अमा फिनायखौ बुङोबा दाउ दाउखौ लाना बुंग्रोनोसै आं नोंथांनिसिम। गिबियाव जोंङो दाउखौ बुङोबाथ' जों गिबियाव दाउ बिमा माबा बिदिनो दाउफोर बुरजा फियोबाथ' जों दाउ बुर जा बायना लागोरनांगोन नङाबा बोरै फिनो नङा होमबा नोंथां। जों गिबियावनो दाउखौ बुरजा बायना लाग्रोनै माने जों दाथ' इदिनो औ माने दाउनि माने दाउआ दैलां बोथोराव गोबां थैयो नालाय जों दाउ फोरनि थाखाय जों बिदिनो ओ माने दाउ थैयि बेमारफोर नाङै थाखाय बिजि थुनांगौ जाना फैयो ओ जेरै जों माने जोंहा बिदि बेमार जानानै गोबां माने जायगा जायगा बिदिनो फारामफोराव गोबां थैसावनाय खौ नुनो मोननाय जायो। बेफोरनि थाखाय माने जोंहा जोथोन लानो गोनांबा जों बेखौ माने थुनांगौ जाना फैयो आरो दाउखौ बुङोबा। आरो बिदिनो जों दाउ फिसिनो थाखाय जोंहा आदार नांगौ जायो जेरै जों न'नि जाग्रा माइरं बा ओंखाम खालाय बेफोरखौनो जों माने दाउनो होनानै जों माने फिनो हायो आरो जों आरो फारामफोर खालामोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जानानै फैनाय खौ नुनो मोननाय जायो जों फाराम खालाम माने फाराम माने फाराम खौनो होननांसिगोन बेखौ माने जाय फोरनाव गोबां न'फोराव माने गोबां दाउ थायो माने इ सोर माने दाबसे जायगा बेलेग लानानै माने जाहाथे बेफोराव माने बेलेग इदिनो बेमारफोर सन्देर फैया बेनि थाखाय जों एसे बोरि हा जायगा नायनानैसो माने बेरा दुमथेनानै दोननाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय जों मुस्रिफोरजों बा मुस्रि बेराफोरजों गुवार जायगा दुमथेनानै माने बेहाय दाउ बुरजा लानानै माने फाराम खालामनानै माने फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायजों जों गोबां रां रांखान्थियारि आरजिनो हायो जेरै जों दाउखौ दाउ फिसा जाहोबोनानै बुंनो हायो आरो बिनो अनगायैबो गिदिर जाहोन आरो बेनि अनगायबो जों दादैखौबो माने दाउजो लाना माने बुरजा दाउजो लानानै जों माने बिदिनो दाउदैखौबो जों माने बेलेग दाउदैआथ' बेले गं दैयो नालाय बेजोंबो माने जों गोबां थाखाफोर रांखान्थियारिफोर आरजिनो हायो आरो रोङोब्ला थाय आरो बेनि अनगायैबो जों अमाखौ बुङोबा अमाखौथ' जोंङो गोबां रां बाहाय बाहायनानै जों फेदेरनाय जायो नङा होमब्ला बेखौ हेल' नोंथां जों माने अमा फिनो गोनां जायोबा औ जों अमा फिसिनो गोनां जायोबा माने जोंहा रांखान्थिनि गोबां गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जों अमा फिसिनोबा नाथाय जोंहा गोबां रां नांगौ जायो गिबियावनो जों अमा बायनो थाखायबो जोंनो गोबां रां नांगौ जायो दा थ' अमाफोरा गोबां बेसेन गोसा फिसानिफ्रायनो जोंहा गोबां रां होनानै बायनांगौ जायो बिदिनो गेजेरजों आरो गुन्दै होनांगौ। जायो गोबांनो गुन्दै बा बिदिनो सापर बिदिनो आरो थायो गावसोरनि माने आदार बेयो मा होनो खौ ओ मा होनोमोन बेफोरखौ होनांगौ जायो आरो जायखौ जों हाथायाव बायना मो यो मोन‌ ओ दाना होनना बुंगोन‌ बेखौ दानाफोरजों फिनाय जाय दा फोरखौ जों माने उह गोबां जों माने गामि न'खरफोरावथ' जों बेफोरखौ गामिफोराव न'खर न'खर फिसिनायखौ नुनो मोनो नालाय बेफोरावथ' जों माने दाना होना फिसिनायखौ नुनो मोननाय जाया बेफोराव जोङो ओ जोंनि माइनि फ्रायनो देनाय माने गुन्दै गुन्दैफोरजों गुन्दैफोरखौ होनायखौ बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि गेजेरजों जों बुङोबा आरो फारमफोराव फिसिनाय बिदिनो फार्मफोर गिदिर गिदिर खालामनानै माने सुबुंफोरा फिनायखौ नुनो मोननाय जायो जायफोरा गिदिर गिदिर माने रांखान्थियारि दं बुरजा रांखान्थि दं बिसोर माने माने गिदिर गिदिर फार्म खालामनानै बुरजा अमा लानानै माने बिदिनो माने गिदिर खालामनानै फानो बा गावसोरनो फिसा खालामनानै बिसोरखौनो फिसा होहोनानै माने उह फाननानै माने रांखान्थियारिखौ आरजिनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौबो होबथानो थाखाय बिसिनिबो मेडिसिन थायो बिसोरनोबो मेडिसिन होनांगौ जायो बिदिनो जोथोन लानानैखौ बुङोबाथ' जों माने बिसोरथ' जाबानो खियो नालाय। बयबो बिदिनो जानाय लोंनाय बिसोर जाखांनानै खिनाय जायो नालाय बिदिनो खिनायफोरखौ बिसिनि लेथ्रा बुस्थु फोरखौ माने जों साफा लाखिनांगौ आरो होनबानो जोंहा एसे बेमार जानायफोरनिफ्राय बारगनानै माने जों बेफोरनिफ्राय माने रांखान्थियारि आरजिनो हायो आरो अमा फिसिनानैबाबो आरो बिनि अनगायैबो बोरमाफोर खौ बुङोबाथ' जों इदिनो बोरमाफोरखौ बिदि इमान माने रांखान्थियारि गैयै जे गैगोराबाबो जों फिनो हायो माने रांखान्थि इमान नांसोआ बोरमाफोरखौ फाननो थाखाय जोंहा बोरमाफोरा बिदिनो मिथिंगानिफ्राय ओंखारखानाय जेरै उह मा होनो फाख्रि बिलाइ बिदिनो गाम्बारि बिलाइ बिदिनो बायदि बायदि बायदि रोखोमनि मिथिंगानि बिलाइफोरखौनो जानानै माने थांना थानायखौ नुनाय जायो बोरमाफोरखौ बिनि थाखाय जोंहा आरो बोरमाफोर फिनो था उम बिदिनो जोंहा बोरमाफोरखौ फैनो थाखाय जोंहा एसे बोरै जायगा थाबा मोजां जायो आरो गोबां न'खर बिदिनो उह दैमा जिं जिं फोराव बिदिनो खायफा न'खरफोरनि सुबुंखौ माने बिदिनो फार फार्रमफोर बायदि फिसिनानै माने गोबां बोरमा लानानै माने बिदिनो गुमनो थांनानै माने बेजोंनो उह माने जिउ खुंलां नुयनाखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ माने बोरमाखौ फेदेरनानै बिनि बेखौनो फाननानै माने बेजोंनो रांखान्थियारि खामायनानै माने ओ बेजोंनो जालांनाय जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनोदो बुंबाथ' नोंथां गोबां दं ओ नोंथाङाबो ए एसे फोरमायलांदो दे।
जोंहा बिदि न'नि न'नि दाउ बिदिनो बायदिसिनाबाथ' जोंहा गोनो दं आं हांसोखौनो बुंनो लानोसै। जेरै जोंहा हांसोखौहाय औ हांसोआ जों खोनानाय मथायेब्ला जों नाय मथेब्लाथ' हांसोआ दानसेहा लागै बिदै दैयो आरो दान लागि औ दानसेया लागिबा खमबाबो थामजि थामजिफोराथ' बिदैयाथ' थाखागोन आरो थामजि बिदैफोरखौथ' दैखागोन बेयो ओ जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ हांसोखौ जोंहा बिदिनो जोंहा बिदैखौ फाननो हायो यो बा फिसा दिहुननानै जोंहा फानबाबो जोंहा मुलाम्फा दङ। आरो जोंहा गोबां बिदिनो फेदेरनानैबो गोबां बिदिनो फेदेरनानै फाननो हायो बिदिनो जोंहा हांसोखौ जोंहा आथिखालाव ओ जोंहा मासेयावनो बाजौ रां गाहाम मोननो थाङो आरो जोंहा गोबां बि बिदिनो हांसोआवबो गोबां बे बायदि मुलाम्फा मोननायखौ आथिखालाव जों नुनो थाङो आरोखि आथिखालाव जों गाव फालांगि मावनो रोंब्लानो बेफोरो आथिखालाव जों जोंनि थाखाय मोजां आरो जोंहा गासैयावबो जोंहा रां दङ बा जोंहा फालांगि जेराव जोङो फालांगि मावनो हायो। बेयावनो जों जियानो जाया मानो खामानिया जोङो मोजां गावनि खर'खौ बाहायनो रोङोब्ला जों जेरावबो मोनजाखागोन
आरो जोंहा बिदिनो हांसोखौ गोबां बिदिनो रोखोमै सोरबाया हांसोखौहाय फिसा फिथाहो होनानै फानो सोरबा बिदिनो गिदिर फानो गिदिर खालामनानै फानो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो हांसोखौ जोंहा न'आव बेदरबो जानो हा हायो गोसोबा जोंहा ओंख्रि बेदर जेरै जोंहा हांसो हांसोजों खुमब्रा। बिदिनो बायदिसिना ओंख्रिफोरबो जानो हायो आरो जोंहा। बिदिनो गोबां बिदिनो न'आव फिसिनाय बिदिनो गोबां बिदिनो रोखोमनि जुनारफोर दंबावो जेरै जोंहा बिदिनो मोसौ फिसियो आरो जोंहा मोसौ फि जोंहा मा मुलाम्फा दं होनब्ला मोसौआवहाय जेरै जोंहा गाइखेर मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो। बेयो दा बे गाइखेरजोंहाय जेरै मुलाम्फा मोननो हायो होन होनब्ला जोंहा बेजोंहाय जोंहा खिर बानायनो हायो आरो जोंहा पनिर बानायनो हायो आरो बिदिनो बायदि रोखोम नि गाइखेरनि सामान बा जोंहा बेजों साहाबो लोंनो हायो आरोखि। गाइखेर साह आरो जोंहा बिदिनो गोबां मुलाम्फा जोंहा गोदोथ' जे जोंहा बिदि मेचीन टेकटर फोर गैयामोन आरो आथि गोदोनियाव बहाय बेखायनो जोंहा मोसौ हालुवा हालुवा मानै थायोमोन आरोखि नै बिनि दारै जोंहा एवोमोन जोंहा जोंनि आबादफोरखौ गोबां बिदिनो जोंहा मोसौआ जों जोंखौहाय बिदिनो मदद खालामबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि जोंहा मोसौनि दारैहाय गोबां बिदिनो। आबाद मावनायखौहाय गोदोथ' जोंहा बिदि गोबां बिदि ट्रेक्टर मेसिन बायदिसिना बिदि माइ मा बिदिनो बिदि जोंहा माइ सौग्रा दि बायदिसिना मेसिनफोर गैयामोन माइ सौग्रा माइ दैेग्रा बा आथिखालावथ' गोबां बि मेसिन ओंखार नुबाय जों आथिखालाव माइ गायग्रा माइ फुग्रा आरो बिदिनो माइ सौग्रा बायदिसिना बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ मेचिन माइनिबो मेचिन ओंखारबाय गोबां बिदिनो रोखोमनि जिहेथु जोंखौहाय मेचना जोंखौ गोरलैयाव खामानि मावनाय माव होनाय जों नुनो मोनदों आरोखि आथिखालावहाय
औ औ
आरो जोंहा न'नि जुनारफोर होनो न' न'नि जुनारफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनो। मानो होनोब्ला बे जोंहा बिदिनो गोबां दङ न'नि मुलाम्फा न'नि जुनारफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननायफ्रा
औ।
औ।
होमबा नोंथां दंनायाथ' गोबां दं होमबा नोंथां। जोंनि बे सावरायलायनाय समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय जुनारफोरनि बागै नोंथांजों दसे सम रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय होमबा बेखिनियावनो नोंथां। सावरायलायनायखौ दोनथ'नोसो सानबायमोन आं नोथां।
औ नोंथां दे अब्ला नोंथां नोंथांजों बेबायदि बिदि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै बा रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों दे अब्ला नोंथां
औ औ दे नोंथां।